हेलौ औ खोनादो औ खोनादो औ दा नोंथाङा बबेयाव दोङो?
दङ आङो दा दुब्लियावनो दङ। एसे खामानि मावनो फैदों। फोथारनि आब बाद दा दैलां बोथोरबो नङा होनोमबा? बेबायदिनो माइ गायनो नागिरदों खोथिया नायफैदों। नोंथाङालाय?
औ खोथिया जौबाय ना? लाब बोथोरनि नालाय औ।
नोंसा नों-नोंस्रालाय मा मा खोथिया फोखो? मा मा माइ गायनो सानखो?
जोंहा एबारहाय बाहादुरखौ गायगोन बोरि हा नालाय। ओ इनिफाय गोथौमोन एसे, ओम।
बेसे बेसे गायोगोन खै बिगा खरै?
जोंहानिया ओरैनो साननो थाङोबा पास बिगासो जायो।
औ। माइब्रा जोसा गाया नामा नोंस्रा?
ओ माइब्राखो गायनाय जाया, ओ नि नो टाइम होनो हाया होन्नानै।
औ। माइखोलाय माब्ला थो गायनो सानदों?
माइया आदै दा जुलाइ मान्टखौ गायनोसै खोथिया जौथ'वाखै नालाय दा। ओम।
न' माइखौ न'आवनो गायो ना हाजिरा खामला होनानै गायो?
ओ हाजिरा कामला होनाय जायो न'आव मानसिफोरा ओ थोस्लाबा नालाय कम नालाय बिनिखायनो खामला होनानै गायनाय जायो।
औ नोंसोरनिथिं हाजिराफोरा बेसेसो लायो बायदि?
हाजिराफोरा सारि तिनस' गाहाम लायो बुहुदानो बेनिफ्राय हाजिराखोबो नागिरबाबो मोननो थाङा बिसोरबो गुबुननियाव थाङो नालाय सम होनो हाया, नागिरबा मोना। उम।
दिनो।
औ।
हाजिरा नागिरना मोना। बेबायदिनो औ नोंथाङा मा जों हालौनाय देग्लाय?
ओ जोंहा ओ टेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो। उम।
बेनि बागै आरो ओ बेलेग बादै बेनि बादै आरो गुबुन मैगंफोर गायबावदो नामा?
बेनि बागै औ गायनाय जादों दा बोथोरनि सिजोन हिसाबै काख्रेला दों खांख्रिखला इनिफाय मैथा दोङो फोर आरो माखासे दंबाबो बेनि बेफोरखौबो गाइनाय
औ दाथ' जोगोनारबो गायो नङा नङा होमबा।
औ औ।
जोगोनार आरो थारुन आरो खुमब्रा गोबां मैगं मोनो दा नङा होमबा। नोंथाङा बेफोर मैगंखौ बेफोर मैगंखौ नों बिथांआ फान फा फाननोबो गायोना ओरैनो जानोल' गायनाय जायो।
न न'बो जायो बेफारि फायखारि फोयोना बेसोरनोबो हरनाय जायो।
औ नोंथाङा होमबा फालांगिबो खालामो एसे बेफोर मैगंआ ओ न'आव मैगं गायनानै फाननाया न'खरनि थाखाय माबाफोर हेल्प जायोना।
औ रांखान्थियाव हेल्प खालामनाय जायो बहाबा खामानि औ बाहाय जायो थाब उम
बेफोरो ओ नोंनि मथेबा माबायदि हेल्प होयो होननानै नोंथाङा नोंथाङा सानो?
जेनेबा न'आव गायनायफोरा ओ हेल्दि मोजां जायो बेनिफाय बाजाराव फाननायफोरा आरोहाय मुलि होनानै बांसिन गायनाय जायो नालाय बेराम जानायनि चान्स थायो होननानै आं सानो आरो।
औ बिदिबा थ' न'नि जानायानो साबसिन नङा होमबा गोबोर हासारजों होनाय
औ न'नि जानाया साबसिन औ। आरो बेयाव दामफोराखौ थाङो
औ। आरो ओ देग्लाय आरो मा मा गायनो सानबाव
ओ देग्लाय मेसें आव साननाया सानथआखै ओमफाय गायनो सान गायगोन गायबाला
गबि बेफोरबायदि मैगंखौथ गायनांगौ जायो न
औ औ
ओरैनो मेसेङाव मा मा मैगं गायो बायदि नोंथाङा मिथिगो ना?
आं इसेबां मोजां मिथिया मिथिनायालाय
औ नोंथाङा फिथाइ-सामथाइनि बागै मा सानो फिथा मा दाथ आम सुवा बोथोर सौफैबाय फिथाइ-सामथाय जादोन ना जाया खै
औ जादो थाइजौ जादो जाम जादो ओमफाय खान्थालाथ दा माबाथवाखै ओ गिदिर जाया
मो मोनथवाखै औ औ खान्थालनिफ्राय जों मा मा औ खान्थालनि फ्राय जों मा मा मोनजायो खान्थालि मा मा बाहागोखौ जायो जों? जों खान्थालखौ गोरलैयाव बो ओंख्रि महरै जायो नोङा होमबा? औ आरो खान्थाल खान फिथाइखौबो जायो जोङो
ओंख्रि औ औ
आरो खान्थाल बेगर
जायो औ औ
औ
ओम
आरो नोंथाङा आबहावा सानाव मा मा बिफां-लाइफां गायखो?
आबहावा सानाव ओ ओरैनो फमादों बिनिफाय खोदोम गायदों थाइजौ, खान्थालबो फांसे फांनै ओम बेफोरो जोंखौ हेल्प होयो नालाय बिफांनिफ्राय अक्सिजेन मोनो नालाय जोंङो ओम
बिफां लाइफां गायनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। आरो फिथाइ साम फिथाइनि औ फिथाइ सामथाइनि बिफां लाइफां गायोब्ला जोंङो ओ बि-बिफांनि ओमफ्राय फिथाइबो मोनजागोन। आरो फारसेथिं जोंङो बिफांनि निफ्राय बनबो मोनगोन नंङा होनोमबा?
बनबो मोनो औ बिनिफाय
काट बाथामबो बानायनो हायो।
हायो औ।
बिफां लाइफांआ हाखौ सिदोमा खालामना लाखिनायावबो
हेफाजाब होयो उम
आरो आबहावा गुबुंलेफोरखौबो मोजां खालामो नंङा होमबा?
औ औ ओमफाय जों मानसिफोरनोबो साया होयो। उम उम
बिफां दाननायखौ दा नुनो मोनदों। बेफोरनि माब बा सोलायनाय नुनो मोनदों ना?
औ सोलायनाय नुनो मोनदों जे अखायाबो अकसमाथ हमनो हायि फैनाय जायो। बेनिफ्राय सानदुंफोराबो गोसा जलां थांनो हमदों बेफोरनि थाखायनो जादों होननानै आं सानो।
औ। गुदुंफोरा बांद्राय जाजोब ओमफ्राय नंङा होमबा?
औ।
आरो गुबुन जाहोनफोर दंबावो नामा ओ आबहावा गुबुंले जानायफोरनि
बेफोरनि आं सानो एसे बै साइन्टिसफ्रा ओ गोदान गोदान आजु दिहुनदों बारहावा गुबुंले जानायनि होननानै सानो।
औ आरो बिफां लाइफां दाननानै गोबां न' गि गिदिर गिदिर बिल्डिं लुदों नङा होमबा? फारसेथिं आरो कल कारखाना बानायदों खैला सावदों
औ
आरो बेफ गोबां ओ बेफोरनि फ्रायनो ओ आबहावाया गुबुंले जा दों नङा होमबा?
जादों ओं।
औ आरो फारसेथिं दैफोराबो गोबां गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जागासिनो नङा होमबा?
औ औ।
टाउनफोराव बे दैया गोबां गाज्रि जायो। दैया बोहैबाय था थायिनि थाखायनो दैयाव उम एम्फौ एनला लेथ्रा जमा जाना थायो फारसेथिं प्लास जमा थायो बेफोराव माने थामफैफोर आ बांद्राय बिदै दैनो चान्स
औ बिनिफ्राय बेराम मान सिनियाव सोनन्देरना बेराम जायो।
औ मेलेरियाबो जायो नङा होमबा थाम्फैनिफ्रायनो?
औ जायो औ।
नों नोंथांमोननिगै आबहावाया बोरै दासान्दै?
ओ दासान्दै ओ अखा हादों नालाय मोजाङैनो दंथ'यो। अखा हाबायदोङो। उम
नोंथांनि एरियायाव देग्लाय दंफां लाइफां गायदों ना आबहावा सानाव?
औ गाय-गायनाय जादों रायजोयैबो गायनाय जादों बेनिफ्राय न'खर न' ख'रबो गायनाय जादों बयबो।
औ बेथ' जोबोर मोजां आरो माबाफोर बिथांखि लाबावदों नामा जेनेबा आबहावा साननि बादै जों गुबुन दिनावबो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ नङा होमबा आबहावा सानावल' जोङो बिफां लाइफांखौ गाय-गायनांगौ बे नङा नङा होमबा औ
से हायोबा गायनांगौ गौ होननानै सानदों
हायोब्लाथ' गोबाङानो गायनांगौ
उम
उम
नोंथाङालाय दासान्दि मा खालामगासिनो
ओ आङो बेबायदिनो दोंथ'यो ओरैनो एक्सट्रा खामानि मावनानै
औ जोबोर मोजां बेबायदिनो ओरैनो थानाङा खामानि फिसा फिसौबाबो खामानिखौ मावनांगौ जायखिजाया खामानियानो गेदेर फिसा थाया नङा होमबा ओरैनो थायोब्ला मानसिफोरा अलसिया बुङो नङा होमबा
औ औ दे दे होमबा लाखि लाखिजाथ'गोनसिगोन नङा होमबा औ दे औ दे